हेल'? हेल'? नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
जोङो मथर गारिनि बागै सावरायदिनि नामा? ओ जेनेबा ओ जोंनियावहाय आथिखालाव हाय ओ मटर गारियाहाय माबायदि डेभलप जाखो मटर गारिनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा माबोरै ओ मुलाम्फा मोन्दों बेखौ बेनि बागै एसे सावरायनोसै नङा होनबा
औ औ हागोन नोंथां
एसे खिथाना होदो नोंथाङा होमबा
औ मटर गारि होनो गोबां नानै गोबां मुलाम्फा जादों नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोना साइकेल बा रिक्साफोरखौसो बांसिन सिन जोङो नुयोमोन बा गाखोनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ
ओ दानिया ओ मटर गारि ओंखारनायाव मुलाम्फा जादों होनोबा जोङो ओ गोजान लामाबो हान्थिनो हायो बा जोङो माबा मोनसे इमारजेन्सि खामानि जायोबा जोङो बेफोरजोंनो ओ थाब सहैनो लामा हान्थि थाब ओ लामा हान्थिनायाव थाब सहैनो हायो जोङो
औ
आरो ओ जोंनि देहायाव जिहेथु बेमार आजारबो जायो मालाबा समाव बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ मेडिकेलफोराव थांनो इमारजेेनसि जानायावहाय जोबोद मदद खालामो आरो नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि ओ थेला बा रिक्साफोरावसो ओ बेफोरबायदिनो गारि मथर गैयि गैयि समावहाय बेफोरबायदि खस्थयैसो लांनांगौमोन होननाय खोनानो मोनो आरो आथि-आथिखालाव मथर गारि ओंखारनायनिफ्राय बांलांगासिनो आरो मोजांसिनबो जानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां जेरै दा ओ जोङो बिजनेस मावनो थाखाय बा हाथाय बाजाराव माबा मोनसे फानहैनो थाखाय ओ मालबोग्रा गारिबो लानदां गारिबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां आरो आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ स्कुल कलेजफोराव थांनो बाइक इ बाइक बा स्कुटिबो ओंखारबाय बेफोरबो खोब मोजां जानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
अब्ला ओ जोंनियावहाय आजिखालिथ' मिथिखायानोसैयानोसै दसे दसे सम दसे सम बहाबा थांनोबानो ओ गारि मथर एबा आजिखालिथ' हिनजावफोरनि थाखाय एक्सट्रा स्कुटि हौवाफोरनि थाख थाखाय एक्सट्रा गारिनि ओ बाइक एबा कार ओंखार-ओंखारनाय जाबाय नङा होमबा बेफोरनि बागै ओम बे बेफोरनि थाखाय जोंहा जोबोद मुलाम्फा जाबाय आरो जेनेबा नोङो हिनजाव मानसि होननानैबो जों बेलेग हौवानि बाइक एबा गारिखौथ' सालायनो हाया नङा होमबा गारि गेदिरफोरखौथ' जाहा थाहा सालायनो हाया नङा होमबा बिनिखायनो जोंहा एक्सट्रा माने लेडिसफोरनि थाखायहाय आइजोफोरनि थाखाय खाय जोंहा स्कुिटि बरननाय जादों आरो ओ बेखौहाय बेफोरो बुस्थुआ ओंखारनायनिफ्राय गारि मथर स्कुटि ओंखारनायनिफ्राय जोंहा बहाबा इमारजेन्सि थांनांगौ जायोब्लाबो थाब स सहैनाय जायो आरो बबावबा नांथारगौ जाबाबो बेनिखायनो जोंहा गारि मथर गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय जोंहा बहुद मुलाम्फा जानो होदों आरो औ। ओं अब्ला जोंहा सिगांनिफ्राय ओ गोदो गोदायनिफ्राय बहुद माने चेन्स जाबोबाय दङ जुगावहाय
औ।
डेभलप जादों आरो गारि मथर बायदिसिना सिना ओंखारनायनिफ्राय टेक्नलजिया बारा जाबाय नङा होमबा बिनिखाय खायनो जोंहा आजिखाल आथिखाल आथिखालावहाय बहुत माने डेभेलप जानायनिफ्राय जोंहा बेफोर बुस्थु गारि मथरफोरखौहाय नुनो मोनदों एबा सालायनो मोनदों। इमारजेन्सियावहाय थबनो थांनो हादों। दावबायनायनि थाखाय मुलाम्फा गोदोनि दिनावथ' गोजानाव थांनोबा जोंहा गराय गारि थेला रिक्साफोरजों थांनांगौमोन नङा होमबा बिनिखायनो जोंहा गोबाव गोलाव लामायाव जोंहा थांनो हाया असुबिदा जायोमोन आरो बिनिखायनो जोङो गोदोनि जुगावहाय माने गोदोनि दिनावहाय गोजान जायगा दावबायनो हायामोन अब्ला गोजान जायगायावहाय थांनो हा यामोन न'निबाबो नायहैनो हायामोन आरो बिनिखायनो जोंहा दायो बुहुद डेभेलप जाबाय आरो। बेफोर गारि स्कुटि एबा बाइक कार थानानै गारि गुरि ओंखारनानै बुहुद डेभेलप जाबाय आरो। औ। अब्ला नोंथाङा दि गारि घरि ओंखारनायनिफ्राय माबा मोनसे खहा जानाय बायदि मोनदों नामा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
खहा बुंनो हायोब्ला खहाखौ बुङोबा जोङो जेरै ओ। गोबां मानसियानो गारि मोजां सालायैनि थाखाय बा गारिखौ बांद्राय ना नांगौनि बांसिन सालायनायाव स्पिड सालायनायावहाय बेफोरबायदि जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखाय एसे खहाब बो जानो जादोंबो बुंनांगोन आरो। मानो होनोबा गारिफोर गारि गुराखौ सा सालायोबा एसे लिमिटनि सालायनांगौ। बिनि नांगौनि अभार जुदि सालायोबा बेफोरबायदि खहा जानायखौ जोङो नुनो। मोनो।
औ।
बेनिखायनो एसे मोजाङै सालायनांगौबा बा
औ औ बुंनाय नोंथां।
ओ ओ बेफोरबायदिनो दा गोबां बेफोरबायदिनो जाबोबाय थानाय जाथायफोरनि सायाव बुंनो थाङोबा बिनिखायनो एसे मोजाङै सालायनांगौबा एसे थाल लानानै सालायनांगौ आरो नोंथां। औ नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ ओ दानि जुगावदि ओ माबायदि सालायबा ओ ओ जोंङो गावनि जिथु जिउ गोमानांनाय एबा ओ जों बै ओ जि खैफोदनि लामा बेयाव थांनांङि बायदि माबायदि जोंहा सालायनांगौनि गोनांथि जायो नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो लामा सामायाव सालायोबा एसे मोजां सालायनांगौ आरो साइद लानानै सालायनांगौ बेफोरबायदिनो निसा बुस्थु बा बेफोरबायदि निसा बुस्थु लानानै गारि मथरखौ सालायनायखौ ओ सालायजायो बा बेफोरबायदि साननो नांङा मानो होनोब्ला निसा बुस्थु लानानै सालायोबा ओ खोब खैफोदखौ जोंङो नुनो मोनो बा जिउ गोमानायखौ जोंङो जानो जाब्रबनाय जाथायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ बिनि औ बिनिखायनो जोंङो मालाबाबो निसा बुस्थु लानानै गारिफोरखौ सालायनांङा। मानो होनोबा ओ ओ बेफोरबायदि जिउ गोमानांगौबा जोबोद खहा जा जायो जोंनि बर'नि हा जों बर' हारिनि थाखाय
औ
दानियाथ' गोबां गारि मथर ओंखारबोनायनिफ्राय ओंखारबोदों आरो जोंहा दा ट्रेनबो ओंखारबाय नंङा होनोमबा नों गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बियो खोब जोंनि नि थाखाय गोजोनथाव खौरां ओ बाथ्रा आरो नोंथां।
औ
गोदोथ' जोंङो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव बारा हान्थिनो हायामोन दानिया ट्रेन बेफोरबायदि ओंखारनानै जोंङो गोजान जायगायावबो थाबैनो सहैनाय बायदि लामा हान्थिलांनो मोजां आरो बांद्राय खस्थ'बो मोना आरो जोंङो।
हेलौ नोंथांनि रायलायनाया एसे आ औ खोनाबाय दे अब्ला जोंङो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै बेफोरबायदि ओ देभ्लपमेन्ट जाबाय आरोना सिगांनिफ्राय
औ औ
जोंनियावहाय दा आरो माबायदि ओ देब्लभ जाबावनांगौ दंङ गारि मथरनि बागै
नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ बेफोरबायदिनो जोंङो डेभ्लपमे ओ जानो होनोबा जोंङो गारि मटरसनि सायाव होनोबा जोंङो बेफोरबायदिनो जोंङो थाखा आरजिनानै बा बेफोरबायदिनो गारि बायनो हायो। बा जोंङो बेफोरबायदिनो भारा बा बेफोर ओ भारा लांनो हायोबा जोंहा गोबां ओ रां आरजिनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो ओ गारिनि सायाव बुंनो थांङोबा गो गोबां गारिनि सायाव गोदान गोदान गारि ओंखारलांगासिनो आरो नोंथां।
औ अब्ला जोंङो बे बेफोरबायदि डेभलपखौ जोंङो दानि जुगावहाय गारि मथरनि बागै इफोरबायदि डेभेलपखौ जों नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो।
औ अब्ला नोंथांमोननिखै गारि मथरनि एबा गारि मथरा माबायदि ओ सलियो खिन्थानो हागोन नामा?
ओ बेफोरबायदिनो गारि मथरा जोंनि लामा ओ गामिनि ओ गामो गामि ओनसोलावहाय बांद्राय लामा मोजां नुयिखाय जोङो बांद्राय बेफोरबायदि गारि बा खार बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोना ओ बाइक बा हिन्जाव ओ आइजोफोरनि थाखाय स्कुटि बा थम थम बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना
ओ औ औ नोंथां। दे होमबा गारि मथरनि बागै सावरायनानै गोजोननाय थाबाय औ।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
ओं दे।